औ
ओं ओरैनो दं
ओरैनो दङ ना दे अब्ला जोंहा गुबुन मोनसे से आयदाखौ सावरायनो लाफिननोसै
औ औ दे
बे गुबुन मोनसे आयदा आयदायानो जाबाय
औ
जे एम्फौखौ माबोरै फिसिनाय जायो जायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन
दे अब्ला फोरमायदो नोंथाङा
एम्फौआथ' गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दासिमबो लाबोगासिनो फिन दं आरो एम्फौ एम्फौ बानायग्रोनोबा जोङो सिखिरिनि ओमफ्राय सिखिरिनिफ्राय मोनो आरो खिरिया जेब्ला बिदै दैयो ना बिनि बिनि बिदैखौ माबायो आरो ओ बिनि बिदैखौ ओ मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै ओं बिदैया सो या जेब्ला बिद बिदै दैयो अब्ला बिनि बिदै खौ मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै बिदिनो सानद्रि नङाबा मोनसे जायगा लादो नोङो इहाय जि होनानै दोनदो बेहायनो एम्फौ जायो आरो बे बिदैयानो एम्फौ फिसा फिसा सोमजियो आ
औ
बिनिफायनो एम्फौ जायो। एम्फौ एम्फौआ देरनो बारा सम नाङा आरो मास मोनसेसोनि एसे बा राल' नांगौ आरो।
औ एम्फौआ मा मा जायो
औ एम्फौआ एम्फौआथ' इन्दि बिलाइ इदिनो खारां बिलाइ जायो आरो। जेब्ला बियो एम्फौआ गोरलै जागोन ना अब्ला एम्फौनो इन्दि बिलाइनि बे गोरलै गोरलै खिलिजेननाया बिखौ होयो आरो। ओमफाय देरला लांबाथाय इदिनो बिलाइ गोरा गोराखौ होलांबाय थासिगोन आरो औ औ आरो एम्फौआ थाब देरो थाबनो देर नानै इदिनो थाबनो मोनो आरो। जेब्ला एम्फौ एम्फौआ देरनानै मोनोना
औ
अब्ला बियो बे एम्फौखौ
औ
बेखौनो नोङो बाहा होनांगौ जायो आरो
औ बाहा होनांगौ आरोना औ माबायदि बाहा होनांगौ बुजायो
औ एमफौ एम्फौ एम्फौ मोननायखौ नोङो सिनायनोबा नोङो हौवा मानलालाबायखागोन आरो दंफां सा सा मानलागोन ओमफाय आदार जानायखौ गारगोन ओमफय बिनि खाालारा गोमो गोमो गाब लागोन आरो ओमफाय नङाबा औ नङाबा बिनि मोदोमाव दांनानै संख्लबा ख्र' ख्र' गाबगोन आरो
औ
एम्फौनो बाहा होनोबा जोङो थालिर बिलाइ नङाबा दंफां दालाइया बेफोर औ बेफोरखौ दाननानै होनाय जायो आरो जोङो एम्फौनो आरो बेहायनो बियो साननै सानथामनि उनावनो फिथोब दै फिथोब थोबनानै थायो आरो आ ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो सप्तासेसो दोननानै बेखौ जिरनानै फिथोबखौ आलदा एम्फौखौ आलदा खालामना दोननाय जायो आरो औ एम्फौखौ एम्फौआबो जाजासिगोन नङाबा नों फाननो बा फाननोबो हासिग गोन रां खामायनो हासि गोन आरो फिथोबखौबो फाननो हासिगोन बिदिनो नोङो माबा माबा माबि बानायनोबो हासिगोन आरो
औ
नोंथाङाबोथ मिथिखागौ एम्फौ फिथोबजों मा मा बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो
औ हागोन दा नोंथाङा जे फोरमायबाय एम्फौखौ जे माबाय दि फियो नङा होमबा दा एम्फौनिफ्राय जि जोङो जि फिथोब मोनो बे फिथोबनिफ्राय जेरै जोङो इन्दि खुन्दुं दिहुननो हायो बे इन्दि खिन खुन्दुंजोंनो जोङो गोबां जिफोर दानो हायो आरो दा बे इन्दि खुन्दुंखौ खौ मोननो थाखाय माब्रै मा आदब खायदा बाहायनानै दिहुनो आं एखौ एसे फोरमायनोसै आरो नों थांनो गिबि औ औ जोङो एम्फौ फिथोब खौ दैयाव रुनानै लाबाय दा रुखांनायनि उनाव जेब्ला फिथोबा गुरै जायो अब्ला जोङो गन लानानै थाव थावख्रि लुयो आरो दा थावख्रि लुखांनायनि उनाव औ थावख्रि लुनाय होनो बेखौ फाननानै लाबाय आरो दा लाखांनायनि उनाव बेखौनो फानै फानै फानना खांनानै जेब्ला जोबो अब्ला जोङो बेजोंनो जेरै जोमग्रा जि जों बर' आइजोफोराथ' बिराद मोजां मोनो नङा होमबा
औ औ जोमग्रा जिखौ ओं फास्राबो
गरम बोथोराव गुसु खालामो दा गोजां बोथोराव गुदुं खालामो बे इन्दि जिया बेनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनो आरो बेबायदिनो दख'नाबो दानो हायो
औ दख'नाबो दाना गाननाय नुयो आरोना
औ दख'नाबो दानानै गाननाय नुनो मोनो आरो आरो जोंनो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि जिउखौ रां आरजिनानै दैदेनलां थांनो हानाय जानानै फैदों आरो गोबां बेसेन गोसा बेफोर बेफोर जिफोरा इन्दि सिनिया उम
माने गोबां खस्थ' थयै बानायनाय जायोना बेखौ ओंखायनो बिनि बेसेनफ्राबो बारा आरोना आरो लानोबो मोजां आरो लाबाथाय नोंखौ मोजांबो समायना नुगोन आरो
औ नुयो नुयो सैथो
बेफोराव आरो गोबां आगरबो बानायनाय जायोना
औ बानायनाय जायो गोबां आगर समायना रमायना गाब
औ औ माने गावनि गोसो सोबायदि आगर खालामनानै दानो हायो आरो औ आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंसिनिथिं दा बेफोरबायदि एम्फौ लानानै नानै बेफोरबायदि खुन्दुं बानायनानै जि दानायफ्रा दंना गैला
दायो आङो जोंनिथिंजाय बेफोरबायदि जि दानोयखौ एसे खम नुयो अब्लाबो साफा सानैया दङ आरो दा सिमबो जै आजौनिफ्रायनो बेफोर हाबा हुखाफोरा सोलिबोबाय थाखानाय नालाय एसेबां मानि गारद्रायाखै आरो दास सिमबो जोंओंनि ओनसोलाव हाय नुनो मोनो आरो साफा सानैया बेफोरबायदिनो इन्दि एम्फौ फिसिनानै बा इन्दिनिफाय जेब्ला फिथोब मोनो बै फिथो फिथोबखौनो रुनानै बेफोरबायदि खुन्दुं दिहुननानै सि दानानै गावसिनि न' खर बा जिउखौ दैदेनलाङो आरो बिसोर। बिबायदि नुनो मोनो आरो जो जोङो।
औ औ नोंगौ।
थाङाबो फोरमायनो हागोन ना जे नोंस सिनि ओनसोलाव बेबायदि जि दायो ना दाया आथिखाल मुगायाव।
औ गोदोनिफाय गोदोनिफाय नायबाथ' दासिम दासिमाव नायबा जोंनियावबो एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो गोदोनि आबै आबौमोनानि समावसो बेफोर जिखौ एम्फौ लानानै बिदिनो खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि जि दानाय जायोमोन आरो समायना रमायना इदिनो जोमग्रा दख'ना दानाय जायोमोन आ आरो दानि जोंनि दानि समाव नायबाथ' बिफोरो एसे खमायलां बाय आरो मानोना ओ मानोना दानिया मिचीनफोरजों दानाय फोर बांसिन ओंखारबाय नालाय मिचिन फोरजोंनो दानानै दाना थाब थाब हायोना बारा खुुब लाला मिस फोरजों दानाया
ओं
बेफोरखौ बांसिन बायनानै गाननाय नुबाय आरो बिदिनो बाजार फोरावहाय अनलाइन बेवहाय बायनानै बांसिन गाननाय नुबाय आरो होमबाबो इन्दि इन्दि जिजों हाया आरो बे एम्फौनि फिथोबजों जि बानायो इन्दि जिजों इन्दि जि बानायोना बेजों हाया आरो बिनि बिनि फ्राइसजोंबो हाया बेसे नजोंबो हाया आरो बिनि
ब
बिनि बिनि जियानो मानो मानो होनबा बिनि जि यानो आलदा जाखायो नालाय
जायो
औ नुनायावनो सिनाय खायो मुगा खालारनि बेलेग जाखायो
औ खस्थ'यैब्लाबो बिराद मो
औ औ बांसिनानो मुगा खालाराव नुयोना ना आरो गुबुन खालारावबो नुयो
औ बांसिना नानो माने एसे मुगा कलारनि अनगायै एसे पिंक स्टाइलावहाय नुनो मोनो आरो
अ गोसोमावबो गोसोमाव बो नुयोना
औ गो सोमाव
ओ खालार खालार फोननानै बानायनाय नुसै आरो दाना सिगां नि समावथ' बेफोरबायदिबो बानायामोन ना दाना आरो बे इन्दि जिखौनो गुबुन गुबुन खालार होनानै बानायनाय नुसै आरो
मुगायाबो जौगानो हमबाय नालाय गोदान गोदान मुगाजों खारफानो हमबाय औ
दानिया बिदिनो बाजारफ्रावबो बांसिन बायनायखौल' गान नाय नालाय ओंखायनो बारा माबाला आरो बेफोरखौ खस्थ' खालामनो खस्थ' खालामनो नागिरला औ गोदो नि समावसो आबै आबौमोनहा गोबां खस्थ' खालामनानै बानायोमोन आरो होमबाबो दाबो दङ गोमालाङा खै जोंनि बेफोरबायदि एम्फौ लानाया जोंनि गामियावबो दं बिदिनो खाथि खालायावहाय एम्फौ लानानै बिदिनो नो एम्फौखौबो जाबाय नङाबाय फानहरबाय आरो एम्फौनि बेसेनाबो गोबां जाबायना दानिया औ औ मोननो मोननो नागिरै या इदिनो ना बेदरनिफ्राय ना बेदरनिफ्राय बांसिन आरो एम्फौफोरनि दामा मोननो नाङा नागिरा ना बे
औ एम्फौआबो बेसेन गोसा बिनि अनगायै बिनि फिथोबनिफ्राय दिहुननाय सि फोराबो बेसेन गोसा आरो
औ फिथोबनिफ्राय दिरुननाय जिफ्राबो आरो फिथोबखौ नों फानोब्लाबो नोङो जि बानायाबा बो नोङो बिदिनो बेलेगफोरनो फानहरबाबो
औ औ मोनो औ बेजोंनो जोङो जिउखौ दैदेनलांनोबो हानाय जायो आरो
औ औ बेफोरो बेफोरो मोनसे जे आखाइनि हाबा आरो बेफोरजों जोङो नआवनो थानाय नि रां खामायनो हायो आरो
जायफोर माने ओरैनो नआव थायो आइजोफोरा बै आइजोफोरा बिराद मोजां मावनो हाग गोन आरो बे हाबाखौ ना
औ औ हा हागोन
बेनि अनगायै इन्दिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानबावदों
औ फोरमायनांगौआथ गोबां गोबां राय्लायबोबाय जों सावरायबोबाय नोंथाङाबो बुंबाय एसे एसे आंबो बुंबाय एसे सानैबो गोबां सावरायलायबाय होमबा एसेयावनो दोनथ जाासिगोन नामाथाय
उम बिदिब्ला दोनथ'सै जासिगोन दे नोंथां औ दे औ